हेलौ‌ खुलुमबाय नोंथाङा मोजां आं ओरैनो जिरायनो दं।
औ औ आंबो दङ ओरैनो।
औ
उम
औ आंना मोजाङैनो दं। ओ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो?
अ आंबो दं ओरैनो जिरायनानै।
आसा
नोंथाङा बर'फोरनि न' लुनाय
औ ओ बर'फोरनि न' लुनायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो गाव थाग्रा न'खौ गावनो लुनानै लाबोदों। बेजों लोगोसे माखासे न' लुनायनि बो नेमखान्थिफोरा सार खान्थिफोर बरफ्रा फालिबोदों। ओ फोरखौ नुनो मोनो जेरैहाय नमा न' खौ ओ साहा साहा ओ लुनाय खोलाहा मोखां खालामनानै साहा लुनाय बेफोरबादिनो उसुंखौ ओ सो- ओ ओ बिदिनो ओ सौरा न'खौ खोलाहा लुनाय बेफोर बेबायदिनो ओ गलि न' लुनाय बेफोरबादिखौ माने नांगौ समाव नांगौ जायगायाव माने ओ गोनां जानायनि थाखाय न'फोरखौ बानाय बानानै लादों बेफोर थाखायनो ओ बर' गोदोनिफायनो सोलिबोनाय माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों न'फोर
औ
दा गोदो समाव जोङो नायनो थाङोबा न'फोरखौ बांसिन थोरिनि नुनो मोनोमोन। नाथाय आथिखालाव समजों लोगोसे थोरिखौ गारनानै बर'फ्रा थिंनि बायदिनो माबा मोनसे बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनदों। दा बे समाव नोंथांनिफ्रायबो आं न' लुनायनि सोमोन्दै एसे मोनथिनो लुगैगोन।
अ, नोंथाङा जाबादि होनदों बर'फोरा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो गावनो न लुनाय न लुनायखौ बाहायबो जेनो उम आरो बर' फोरा गोदो गोदायनिफायनो बेफोर रोंखा राखाखामोन। ओ बिसोरो गावनि थाग्रा नखौ गावनो बानायनानै लाबोखादों जेरैबादि ओम न' ओम न'नि बारि खनायावनो मोननाय औवा दंफां बायदिनि। गेजेरजोंनो बरफोरा नखौ बानायना लाबो नोंथाङा जेरैबायदि होनदों जेरै नमा नखौ साहाथिं खालामो होननानै।
औ।
बिदिनो अनुमान। न'खौ बरफोरा मोन मोनथाम रोखोमनि खालामो मोनथाम मोन था खालामो जेरै अखं इसिं ख
औ।
अ आरो बेफोरबायदिनो थाग्रा न'आव बानायो आरो बे बेफोरबायदिनो बिथिं खोलाहा सानजाथिं माइबा औ औ। आरो बे। खोला औ खोला आथिं मोसौ गलि बानायो।
औ न लुनाय समाव जोङो गोदोनि समाव आं दहय आं ख लांखादों थोरिजों बानायनाय जायोमोन उखुमानो जा बेरायानो जा। जा बेफोरखौ। बेयाव गोनां जानाय होननानै बुङोबा। जोङो गिबियाव औवाखौनो मखनांगोन मानोना। औवाजोंनो जों खामि बानायो औवाजोंनो खामि बानायो औवाजोंनो थेंगल बानायोमोन बेनिखायनो औवाखौनो गुबै। जायगा होनांगोन जोङो। गुबै बरनि दोरोङारि न लुनाय आ बा बाथ्राखौ सावरायनो थाङोबा नाथाय आथिखालाव। ओ।
आथिखालाव ओ ओ एसे सोलायनाय नुनो मोनबोदों।
औ सोलायनायनि जाहोनखौ नोंथाङा सोलायनायनि जाहोनखौ नों नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा।
ओ सोलायनायनि जाहोनखौङो ओ सोलायनायनि जाहोना जाबाय जेरैबायदि थोरिजों नुयोब्ला नआ थान्दा जायो मोजाङानो जायो नाथाय थोरिजों नुयो थोरिजों लुयोब्ला नआ माने बोसोर बोसोर सोलायबाय थानो गोनां जायो बे थुरिखौ आरो औवाफोराबो बेफोरो जेरैबायदि बारहुंखाफैबाथाय बायनायनि एसे चान्स थायो आरो नाथाय बे जेरैबायदि पाक्का बानायोब्ला आरो मोजां मोजां थिं ब होयोब्ला अब्लाना नआ बायनायनि चान्सबो थाया आरो बेखौ खनले खनले बानायबाय थानोबो गोनां जाया नाथाय जेब्ला हानि न बानायो अब्ला थोरिनि न बानायो अब्ला बेखौ बोसोर बोसोर माने सोलायबाय थानानै गोदान गोदान बानायबाय थानो लागा जायो बेखायनो माने बेफोरनि थाखायबो सोलायबोदों आरो जेरैबायदि गुबुन हारिखौ नुनानैबो बरफोराबो एसे सोलायनो हमदों बिनि बेनो आरो
औ बेबो नंगौ आंनि बायदिब्ला ओ बेनो नोंथाङा जिखौ मख दों जे ओ सुबुङा समजों लोगोसे सोलायबोदों बे सोलायबोनायाव गुबुन हारिजों गोरोब नो थांनायाव जोंना थोरिनि नआ आरो फारसेथिं रां खावरि बिथिङैबो नायोबाबो ओ थोरिनि नखौ बोसोराव बोसोर सोलायबाय थानो गोनां जायो बा ओ गोबाव सम जोरा बेयो बेनि थाख खाय माने रां खावरिनि जोबोर आं खाल जायो जोंहा दा बेफोरबायदियाव जोङो जुदि खनसेनो सिमेन्ट इथाजों लुनाय न बा थिंजों लुनाय न बे फोरखौ लुयोबा गोबाव समनि थाखाय थाखाय जोंनि थाखाय जोर जोरथा जानानै थायो जायखौ जोंहा माने ओ सोलायबाय थानो बेयाव बांद्राय रांखावरिनि खरसा जया बेबो मोनसे जाहोन जानो हागौ। आरो फारसेथिं नायनो थाङोब्ला थोरिनि न खौ लुनाय लोगो लोगोनो ओ जोंनि गुबै दोरोङारि बरफोरनि गोदो ओ न होनोबाथाय हानि जायोमोन फ्लर ओ माबाया सिंनि जि बिथा बे हानि जायोमोन औ बेयो गो-गोजां बोथोरनि समाव बा दैज्लां बोथोरनि समाव सिखांजोबनानै बा दै नानै बेफोरो माने ओ थानो हाथावि बा गानो हाथावै जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ ओ गासिबो सिमेन्टजों थालायनानै बा माबानानै बेखौ माने ओ गोजौ खालामनाय जादों बेनि थाखाय बर फ्रा थानायनि जायगायाव बा माबानि जायगायाव एसे सुबिदाया नुजाबोदों। बेनि बेबो मोनसे जाहोन जानो हागौ। औ दा बे ओ बे समाव आङो ओ बेखौनो बुंनो सानदोंदि थोरिनि न आ गोदो जोंनि बर समाजाव बा बर हारिया लुबोनाय थोरिनि न आव मुलाम्फा होनना बुंनो नागिरोबा जोङो आ गिबियावनो मख'नग्रोनांगोन गोलोम बोथोराव जोङो बांद्राय गोलोमनाय मोनामोन बा गरम मोनामोन। ओ गुसु जायोमोन बिदिनो गोजां बोथोरावबो बांद्राय सुहाबनाय जायामोन। दुंब्रुुब्रु थायोमोन नआ फारसेथिं सेथिं आरो गथ गथायफोरजा गथ गथायफोरा ओ इदिनो हायाव बा इन्जुरफोराव सौथुबाय बा दुु खु मोननायनि माबाया ओ बिबाङा बा आसाया खममोन। खम जायोमोन जाहाथे ओ गथ यफोरा दुखु मोनामोन ओ खारथिं खारथा खालामबाबो। बेबो मोनसेमोन
उम उम सैथो नोंथाङा बुंनाया। ओ नाथाय दा दाबायदियाव बर फोरा जेरैबायदि सोलायबोदों बेफोर सोलायनाया नोंथांनि बायदिबा मुलाम्फा दंना गैया?
ओं मुलाम्फा आंनि आंनि नोजोराव नायनो थाङोब्ला मुलाम्फा होननानै बुङोब्लाथ दाबायदिनिया मुलाम्फा दङ नाथाय बेजों लोगोसे बुंनो थाङोब्ला बे दासान्दि ओ जिबायदि थिंनि न लुदों फाख्कानि न लुदों बेयो साननि बिदुं दुंनायजों लोगोसे ग्लबेलाइजेसननि गोहोमाव माने ओ गाज्रि जिबायदि साननि बिदुङा जिबायदि दुंदों बे बांसिनसो दुंहोदों। जुदि ओ फेन बा एसि औ जुदि फेन बा एसि थायाब्ला दा बायदिनि न आव बांसिन गुदुं ओ दुंहावनाया बांसिन जायो बा सुहाबनायाबो बांसिन जायो गोजां बोथ थोराव बेनि थाखायनो आंनि बायदिब्ला ओ गोदोनि गोदोनिखौ थो उखुमखौ थुरिनि-थोरिनि लाखिनानै जुदि इन्जुरखौ पाखकानि खालामोबा थाय बा इथाजों सिमेन्टजों डालायोबाथाय ओ सुहाबनाया एसे खमायगोनबा जों बेखौ रैखा खालामनो हागोन। फारसेथिं जोंनि न लुनायनि खान्थ थियाबो ओ थांनानै थागोन फारसेथिं गोदान आदब खायदाजों बा गोदान मुगाजों जों गोरोब नायबो जागोन होननानै सानो। दा माखासे रेस्टुरेन्टफोराव नायनो थाङोब्ला जोङो ओ गोजौनि उखुमखौ जों नायनो थाङोब्ला थोरिजों लुनानै ओ मोजाङै साजायना दोननायखौ नुनो मोनो।
औ। औ खोनादों खोनादों खोनादों।
औ दा बेफोरबायदि खालामबा ओ जों ओ माबाखौ मा होनो लाखिनो हागोन। बे समाव जोंनि ओ बर' नि दोरोङारि न लुनायखौ माबोरै हमथानानै लाखिनो बा इयुन जोलैया माबोरै मिथिना मोनगोन बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा।
अ बे बर'नि बे गोदो गोदायनि न लुनाय खान्थिखौ जेरैबायदि
औ औ औ इयुन जोलैया माबोरै आजावनानै लागोन। लाल लाजावनानै लानो हाथावना जायो। बा मोनथिनो हायो इयुन जोलैया।
बेखौ होनोब्ला इयुन जोलैया दा जेरैबायदि जुगा सोलायगासिनो दं जेरैबायदि सोलायबोगासिनो दानि जुगनि मा सुबुंफोरा बे-बेथ जेसिम मोनफैदों बेखौथ उनथिं थांफिननो हाला। नाथाय दास दाबायदि सोलिगासिनो बेखौबो ला माने गोदो गोदायनिखौबो लाखिफानानै आरो दा गोदान मुगाजोंबो। गोरोबफानानै बा नांगौ बायदि नखौ लु लुनानै आरोस साइदथिंबो बे थोरिनि न। फलु खानानै। बेफोरबायदिबो खालामनो हायो आरो नोंथां। बिथाङा जेरैबायदि बुंदों जेरैबायदि औ। बिथाखौ पाक्कानि। खालामनानै आरो बे। उखुमखौ थोरिनि खालामनानै। बेफोरबायदि। टि बेफोरबायदिबो लाखिनो हायो आंनि बादिब्ला औ।
द ओ बेजों लोगोसे जोङो बेजों लोगोसे जों बेखौ नायनो थाङोबा गंफ्रोमबो नखराव जुदि ओ सौरा नखौ जोङो ओ गं थि गंसे माबा थोरिजों लुनाय नखौ दोनोबा थाय ओ आं सानो जोंनि गेजेराव था बेयो न लुनाय खान्थिया थांनानै थागोन होननानै
औ औ नंगौ आरो नाथाय गासिबो सुबुङा दानिया पक्कासो बानायजोबनो हमबाय।
औ नंगौ नंगौ बेबो नंगौ आरो बे औ औ नोंथाङा बुंदोलाय
बेफोरखौ लाखिनो थाखाय दा गोदान जोलै दा जेरैबायदि नोंथांमोनबायदि सुबुङा ओंखारबोनानै बेफोरखौ दिन्थिग्रोनांगोन अब्ला स
औ नंगौ औ नों आंलथ जानाय नङा बा आ नों नोंथाङा सानबा ल जानाय नङा जों गासिबबो ओंखारबोनांगोन दा बेफोरबायदि जायोबासो दा बेफोरबायदि जायोबासो जोङो हम थानानै लाखिनो हागोन
औ हमथानानै लाखिनो हागोन।
नाथाय जोंनियाव बेफोरो लासै लासै गोमानांगोन। औ दा बे समाव जोंना समा जोब्बाय।
अ नोंथां। निसिम गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांसिमबो न औ नोंथांसिमबो न लुनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोनना गोजोननाय मोनबाय।
औ औ जागोनदे एसेनोसै।